औ ।
खुलुमबाय ।
औ ।
फ्रि दंना?
औ फ्रियैनो दं ।
औ दा ओ दा आं माने माइ आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन ।
औ औ औ दे ।
औ औ । ओ गिबियावनो माइ आबाद होननानै बुङोब्ला माने‌ ओ बर'फोरनि गुबै आबादानो जाबाय जेनेबा माइ आबाद । ओ बे माइ आ आबादनि गेजेरजोंनो माने बर'फोरा ओ जिउ खुंबोगासिनो दङ बि-बिनिफ्राय आरो माइ आ नि अनगायै माने गुबुन गुबुन माने जेनेबा उफेरा आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो । जेरै बेसर ओ आबाद सिबिंनि आबाद बिनि उनाव न'ब न'आव जेनेबा जाग्रा मुवा जाग्रा जाग्रानि थाखाय माने ओ खांख्रिखला बेनिफ्राय ओ जे जोंनिथिंथ' लेस्रा होननानै बुंनाय जायो। जे गुबुन गुबुन जायगायाव माने बेखौ सबबाय बिमा होन होननानै बुंनाय जायोदांना बेनिफ्राय आरो जिंखा आलु बेनि उनाव गोथां मैगं थाइगं जे आरोबाव जेनेबा लाइ लाफा मैस्था बायदिफोरखौ खौबो माने न'खराव जा न'आव माने जानो थाखाय माने गुबुन सोरबा सोरबा माने फाननो थाखायबो बाहायनाय जायो। गायनाय जायो आरोना नोंथांमोननि दिं मााबायदि जेनेबा।
औ।
माने मा मा हेल' खोनाआखै?
औ खोनादों खोनादों।
नोंथांमोननिथिं माने बे मा मा आबादफोरखौ मावनाय
अ जोंनिथिंबो ओ बे गाहाय आबाद होननानै बुङोबा माइआनो थाहैबाय। ओमफ्राय माइनि अनगायै ओ बे। थायो गाहाय आबाद गाहाय आबादनि सारियावनो गोलैगोन। ओम थायो दालि थायो। आरो माबा फाथोखौबो। फैयो जोंनिथिं ओम फाथो ओमफ्राय बेनिफ्राय मैगं थाइगंनि बेलायावथ'। गासिसिबो मैगं थाइगंखौनो। जायो। थेवब्लाबो गासैबो मैगं थाइगं गायो होनब्लाबो जोंनियाव बेबायदि बिजिनेस नि लाइनखौ सोंनानै गायनाय नुनो मोना । माने न'खराव जानो आन्था गायो बेनो आरो ओमफ्राय माइखौबोथ' न'खरनि था ओ न'खर न'खराव जानो जेन बा निदान सुफुंनो थाखायनो गायो बेनो ओमफ्राय बे बादि इमान ओम बिजिनेसनि माबाजों खाराखै आरोना जोंनि गामियाव ओमफ्राय नोंथांमोननियाव माबायदि दा?
ओ जोंनिथिंथ' जेनेबा ओ न' जोंहानोबो गायनाय जायो बेनि फ्राय माने जेनेबा ओ माइफोरखौ गोबांथार जाबा माने फाननायखौबो नुनाय मोननाय जायो । नुनो मोननाय जायो बेफोरनि गेजेरजों माने न'खरफोरखौ सालायनायफोरखौ माने ओ जोंनियाव माने बेफोरदि नुनाय जायो आरोना । बेनि उनाव आरो जेनेबा बेनिफ्राय उफेरा आबादफोरखौबो मावनानै माने फाननाय जायो ओ बे फाननायनि गेजेरजों माने गोबां फैसा खामायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो ना । ओं बेनिफ्राय नोंथांमोननि निथिं फाथो आबादखौ माबायदि मावनाय जायो?
अ फाथो आबादखौथ' ओम माइ गायनायनि सिगां फोननानै लायो । गोरान हायावनो मोजाङै फोनानै लायो । फादोब ओमफ्राय फोनायनि उनाव बेयो जेब्ला ओम र जबोयो माने
औ औ
ओ ओम रज'बोनानै एसे गाहाय गाहाय टाइमाव बेखौ बिलाइखौ माखासे सोरबा सोरबा माने बिदिनो ओनसोल लायै ओनसोल ओ खायसे खायसे ओंख्रि गोबाब जे होनो। जोंनिथिं ओ गुबुन जायगायाव मा बुङो आ आं बेखौ मिथ
जोंनिया खारदै होनो।
अ खारदै। अ बेे बाथ बानायनानै जायो आरो बे गोरलै गोरलैयै टाइमाव ओमफ्राय बेनिफ्राय देरहोयोबो। माने आबादनि थाखायसो गायदों नालाय ओम खावसे जाखिनि एसे खानानै जायो ओमफ्राय बेनि फ्राय देरहोनानै बेखौ गोजौ गोजौ जाहो होथारनानै उनाव ओ देरगाबाथाय फाथोसिना खालामनो थाखाय दानो आरो दाननानै बिदिनो दाननानै दोनो दाननानै बिनिफ्राय ओ खाथियाव जाम जामफै बा दंग'फोर दङबा नंङाबा फुख्रियाव बे दाननानै दोननाय फाथोखौ माबा बायो जायो सोमो सोमनानै इदिनो सेवहोयो बिनि बिफ बिगुरखौ। ओ सोंनो थाखाय बिदिनो गोबाव टाइम लायो नालाय ओमफ्राय गोबाव टाइम सेवहोजासे दोननानै उनाव फाथोनि बिगुरखौ सुयो आरो।
औ औ।
आथिखालावथ' ओ जोंनिथिं फाथोखौ फैयोब्लाबो एसेबां मानि नि गोस गोसो होनानै फोननाय नुनो मोना जाय जाय बिराद ओ माने बोसोरफ्रोमबो जायो फोयो बे न'खराल' फोबाय था थायो आरो बेलेग न'खरफ्रा माने गारबोबाय फो फोनायखौनो दा नोंसोरनिथिं नोंसोरनिथिं फाथो आबादखौ मावगोना मावा
अ औ जोंनिथिंबो मावो मावनाया माने न'खराव माने गावनि जानो थाखायल' बाहायनाय माने गायनाय जायो आरोना
औ औ उम
ओमफ्राय आरो जोंनाव माने ओ गोदोथ' मा जेनेबा बर'फोरा खुसेर आबादखौ मावनाय खौ नुवामोन आथि आथिखालाव माने बे खुसेर खुसेरनि आबादखौबो मावनाय नुनो मोननाय जायो नोंथांमोननि थिं बे खुसेर आबाद मावनाय खान्थि बे दङ'ना गैया
खुसियार आबाद मावनायखौथ' आं जोंनिथिं नुवाखैनो बुंजायो। माने नुखायाखैनो दा दा मुखसेर आबाद बे खौ जोंनिथिं मावा नोंथांमोननिथिं मावो नामा
अ जोंनिथिंबो मावा माने गुबुन गुबुन जायगायाव माने आङो माव नायखौ नुदों आरो ना आरो ओ नोंथाङा माइ माइ आबाद मावनायनि बागै माबाफोर मिथिनो लुबैयो नामा आंनिफ्राय
अ माइ आबादखौ ओ माने नोंथांमोनि जायगायाव मा मा रोखोमनि माइ आबादखौ मावनाय जायो आथिखालाव
ओ जोंनिथिंथ' गोबां रोखोमनि माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो जेनेबा आयजुं बाहादुर बासमथि ओ बेनिफ्राय आरो गोबां जेनेबा सनालि आइ जों बेफोरबायदिखौबो मान बेफोरबायदि आबाद बे खौ मावनाय जायो आरोना माइ आबादखौ मावनाय जायो माने ओ आरो गोबां माने गोदान गोदान माइफोर फैदों। जायफोरनि मुंखौ माने आङो। मिथिजोबा आरो ना
औ औ
नोंथां मोनिथिं औ बुंलाय नोंथां।
ओ ओ नोंथांमोननियाव ओ माइ आबाद गायनायाव। जेनेबा औ माइ आबाद मावनायाव ओ माबायदि जेनेबा। ओ सावरि जानाय बे बायदिनो। सावरि जानाय ना हाजिरा हाजिरा मावनाय बेफोर बायदिया।
अ औ जोंनाथ' गोदो जेनेबा सावरि जानाय खान्थिया जोंनि माने जोंनि गामियावबो दंमोन। ओ दंमोन माने उनाव ओ माने ओ समजों लोगोसे जे बेफोर सोलायनानै आथि आथिखाल माने हाजिरा हाजिरा सिस्टेम जाबाय आरो। जाय सानसेयाव माने ओ फुंनि प्राय ओ बेलासि माने साना सान हाबजासिम मावनाय जायो। बेनिफ्राय माने ओ बाजौ रां मोननाय जायो आरो नों नोंथांमोननिथिं माबायदि मावनाय जायो
अ जोंथिंबो आथिखालाव माने समखौ नोजोर होनानै बयबो आबादारिफोर फ्रानो ओ गावबा गावनि आबादखौ थाब हानायखौ नोजोर होयो माने बयबो ओ बेबायदि हालो दैलो गोबाव सम थाजास से आबादखौ मावनो गोसो जाया नालाय बेनि थाखाय नों जाय हागौ ओ माने जोबोद थाब थाब मावो आरो आबादखौ थाब थाब फोजोबनो नाजायो। माने गुबुन आबाद दैखां फिननो हानाय बायदि बेनि थाखाय थाब थाब ओ आबादखौ जोबहोनो नाजानानै फोजोबनो नाजानानै नाजानायखौ नायनानै बांसिनानो दा हाजिरा मावनायखौ बांसिन नुयो ओम फ्राय ओ बिद बिदिनो जोंनिथिंबो फुंनिफ्राय लानानै बेलासिसिम बेलासिनि जेनेबा बा ब्रै रिंगासोसिमखौ दायो फुयो ओमफ्राय बेनि थाखाय बिसोरो ओ ब्रैजौ रां लायो आरो
औ औ औ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा माइ गायनाय खान्थिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ माइ गायनाय खान्थियाथ उम जोंनिथिं एसेबां मानि माने दोरोंङारिखौ बांद्राय मानिनाय नुनो मोना माने आं एसेबां मिथि या ओ माबायदि दोरोंङारि मानियोना मानि ओमफ्राय बांसिनखौनो दोरोंङारि मानिनाय नुवा माने जोंनि जायगायाव बर'फोरनि अनगायै गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो माइ गायनो लाबोनाय जायो नालाय गोजाननिफ्राय ओमफ्राय नायो अब्ला नुयोखि जोंनि जायगायाव बांसिनानो दोरोंङारि मानिया
औ औ औ
नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि
जोंनि ओनसोलावबो माने बुंनो थांङोब्ला गोदो ओ मोसौजों हालेवनानै माने आबादखौ माने बा गायनाय जायोमोन जेनेबा आथिखालाव माने बे मोसौ हालेवनाय जालाेट ट्रेक्टरजोंसो माइ माने हालेवनाय जायो बेनिफ्राय आरो नोंथांङा बुंनाय बादिनो गुबुन हारि हारि बा मानसिफोरखौ आ आमा आबाद खौ माने माइखौ गायनो थाखाय माने मानसि लाबोनाय जायो
उम
बेफोरबायदिनो बेनि उनाव माने गोदोथ सावरि जानायाय खान्थिफोराबो दंमोन बे बे समजों लोगोसे गैयाबो जालांबाय ओ गे ओ जेनेबा माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों माबायदि मुलाम्फा जादों नोंथांनि बादिब्ला?
अ माने गोदोनि आरो दानिजों रुजुनानै नायोब्ला माने ओ बिराद सोलायनाय नुनो मोनो आरो ना ग्लबेलाइजेसननि गोहोमाव गोबां आबादारि फोरानो आथिखालाव गोबां रोखोमनि माने बिगियानजों बा ओम बिगियानजों दिहुनजानाय रासायनारि हासारफोर बाहायो गोदो जेरैबाय दि दोरोङारि हासार बानायनानै होयोमोन दा रासायनारि हासारफोरखौ बाहायो। बेनि गेजेरजों माइफोरा जायोबा माने ओ जायोबाबो गोदो जेसेबां मोजां जायोमोन हेलदि माने ओ ओ मा होननांगौ इखौ हेलदि जायोमोन दा ए सिबां मानि माने अर्गेनिक बायदि पियर हेलदि जानाय नुनो मोनला आरो ना ओ बेफोरखौ नायोबा माने गासिबो बुस्थुखौ गोरलैयै मोननाय जाहैयो। नों नांगौ थाइमाव नांगौ समावनो मोनहैयो माइफोर खौ होनबाबो जों माने हेलदि मोनजाया जाहैबाय आ
औ औ जायनि थाखाय माने
ओ बुं बुंनो था ङोब्ला दा बेनि थाखायनो जोङो ओ माने मानसिनि सावस्रिया गोनांसिन नालाय दा जों ओ जोंनि थाखाय बेयो मुलाम्फाबो बुंजाया। खहा जादों। बुंजायो आरो हाफोरा गाज्रि जादों, ओ दै जेनेबा माबाफोर दैफोरा दुब्लियाव थांनो हायि जा हायि बायदि जादों। दैयाव नाफोर खांख्रायफोर बेफोरो थैलांनो हमदों। जोबोद खहा जा दों बुंजायो आरो दायो।
औ औ ओ। जोंनाथ' समाबो जाबाय।
औ औ दे होनबा गोजोनथों ओं।